खुदमै खोनादों नोंथाङा?
खोनादों दे
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादोंना? हेल औ खोनादों?
औ थारैनो नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो लानाय जादों। सावरायजागोन ना नोंथां औ औ औ दा सावरायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय जोंना ओ आबाद फोथार आबाद मावनायनि ओ बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना मा मा मायदि आबाद गायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव?
ओ औ खोनादों ओ गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव ओ दैज्लां समाव माइ आबाद मावनायनि बादै बो जा उफोराब आबाद दङ ओ बेखौबो मावनाय जायो ओ दैज्लां स समाव ओ दा माइ गायनायाव मा माइ गायो होनोब्ला ओ जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन माइ मोनो जेरै दा जो सा माइब्रा माइसा मा आय ओ लोगोसे जे बिदिनो ओ रन्जित, रंग बन्दु' अन्जना, रन्जना बिदिनो बायदि बायदि नाम होनाय मुंजों गाबज्रिनाय दङ। दानि समावथ' बुंनो थाङोब्ला ओ बांसिनानो बेफोरबायदि गोदान गोदान माइ ओंखारनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों। ओ गोदोनि बायदियाव बुंनो थाङोब्ला थ' बांसिनानो जोसा माइब्रा एबा माइसा माइ बेखौसो बांसिन गायोमोन नङा होमबा? बिदिनो दानि समाव ओह बांसिनानो ओ गोदान गोदान मुं होनानै ओ माइखौ दहननायखौ जों नुदों एबा जों गायनो लादों। ओह दा माइ गायनायनि बेलायाव जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बेखिनि माइखो गायो आरो नोंथां ओ लोगोसे होनोब्ला जोंना न'खराव ओह दा मैगं थाइगं गायो। बेफोरखौ जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय ओ मैगं बेगर लाबोनानै जोङो जोंनि उफार आबाद ओ हायाव मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ बांसिन मा मावफोर आबाद गायो होनोब्ला ओ दैज्लां समाव ओंखारनाय उफेरा आबादनि मैगंफोरानो जादों जिंखा भेन्दि लेस्रा ओ खाख्रेल बिदिनो थिथा गोखानि खाख्रेल बिदि बेफोरो उफेर आबाद मावनाय जायो आरो लोगोसे जिंखा बिदिनो बायदि बायदि मैना बेफोरखौ फाथो ओ बेफोरखौ जोङो उफेरा आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां लोगोसे बेफोरदि उफेर आबाद मावनायाव जोङो ओ दानि समाव मा हासार होयो होनोबा जोङो दानि समाव ओ बाजारनिफ्राय बायना मोननाय हासारखौबो होयो बांसिनानो होनाय नुयो जोंनि ओनसोलाव। लोगोसेनो आं सानो मा न'खरनिफ्रायनो जा ओह जों हासार मोनो गोबोरखि हासार एबा जा ओ जोंनि न'खरनो बानायनाय गोबोरखिनि हा सारजों लोगोसे बोरमानि जा बेखौबो हासार बानायो। बेसेनो जोङो बेसर फेरेद ब्ला जा खैला मोनो बेखौबो होयो बेफोरखौ जोङो आबाद फोथाराव होयोब्ला आबादा मोजां जायो लोगोसेनो ओ बे
नंगौ
फोरजों हासार होनायजों जोंना जेबो ओ देहाया जेबो गाज्रि जाया एबा जेबो खहा जानो हाया आरो ओ बिदिनो
नोंगौ
बाजाराव बायना मोननाय हासारफोरखौ बांसिन बाहायोब्ला जोंहा बांसिन बांसिनानो ओ मेगन गाज्रि एबा देहा गाज्रि बेफोरबायदि दानि समाव बांसिनखौनो नुनो मोनो जानाय लोंनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला।
नोंगौ नोंगौ नोंंगो नोंगो।
उफेरा आबाद मावनाय समाव बिदिनो ओ न'खरावनो गाव बानायनाय हासारखौ होनायखौ आं बांसिन मोजां होनना सानो एबा जों बाहायनांगौ आरो आ बिदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ मावनाय आबादा। नोंथांमोननिखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै मा मावो?
औ थारैनो आ आबाद मावनाय एबा जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनाय नुनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जों नुनो मोनो जेरहाय माइ आबाद जों बांसिनैनो माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव दा बेनि जा जों माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जों बायदि रोखोमनि जों माइ आबाद मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ माइ आबादनि अनगायै जुखाम आबाद ओ खुसेराबा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा खु सेर आबाद थालिर आबाद जुखाम आबाद बग्रि आबाद खान्थाल आबाद नारें खमला आबाद बायदि बायदि जेरैहाय लिसु आबाद बायदि बायदि रोखोमनि जों फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनाय नुनो मोनो दा मै गं थाइगं नि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरै बेसर आबाद बिथिंजाय दङ जोंहा सिबिं आबाद बायदि बायदि रोखोमनि जों आबाद मावनाय नुनो मोनो मैगं थाइगंनि बेलायाव जों बुङोब्ला जेरै ओ जिंखा आबाद ओ जेरैहाय दङ जोंहा लेस्रा आबाद भिन्दि आबाद बायदि बायदि गोथां मैगं थाइगंनि आबाद मावनायबो जों नुनो मोनो नंगौना दा औ दा बेनि बेलायाव आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा आबाद मानसिखौ मावोब्ला जोंहा आबाद माव्लानोल' जाया जों आबाद मावनो थाखाय बायदि रोखोमनि जोथोन लानांगौ खान्थि बिखान्थि बाहायनानै जोङो आबाद मावनो गोनां जायो बोथोर बोथोर सायख'ना आ बोथोर जोङो आबाद मावनांगौ जायो जा आबाद जा आबादा जा बोथोराव जायो बै बोथोरावसो जों आबादखौनांगौ अब्लासो जों नांगौ रोखोमनि एबा नांगौ बादि फसल मोननो हागोन आबादनिफ्राय नङाब्लाथ' जों जानला मोनानला आबाद गायोब्ला जानला मोनला बोथोराव आबाद होलाबायोब्ला जोंहा आबादखौ आबादनिफ्राय जों नांगौ बिबांनि फसल मोननो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां दा बे बिदिनो जोंहा आबाद मावनांगौब्ला बायदि रोखोमनि जोंहा आबादखौ माबा लानो जोथोन लानांगौ जायो जोथोन लानांगौ जाहै ज जोथोन लानायनि बेलायाव जों बुंनो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय आबाद मोनसे जानो थाखाय जोंहा बायदि बिबांनि जोंहा हाया मोजां जानांगौ जायो हाया मोजांब्लासो जोंहा आबादफोरा मोजां जायो नालाय बेनिखायनो जोङो हाखौ मोजां नायनानै बासि ग्रोनांगौ जायो आरो दा बेनि बेलायाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला आबादखौ जोथोन लानायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बायदि बिबांनि जोङो हासार होनाय नुनो मोनो मोन से आबाद मावनाय एबा आबाद मावनो लानायाव जेरै हाय जिबियारि हासार रासायनिक हासार बायदि बायदि रोखोमनि जों हासार मोनसे आबाद मोजां जानो थाखाय जोङो बायदि रोखोमनि आबाद हासार बाहायनाय नुनो मोनो दा जोंहा आबादखौ जोथोन लानायनि बेलायावनो जोंहा आबाद मोनसेयावथ' जोंहा बायदि रोखोमनि एम्फौ एनला बायदि रोखोमनि जिब जिबिया जोंनि आबाद एबा फसलखौ जानायखौ जों नुनो मोनो एबा गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनो दा बे गाज्रि खालामनायखौ जों जोथोन लानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बायदि रोखोमनि जोंहा आ मुलि ओ मुलि एबा बिरोंदामनिफ्राय मोननाय बायदि बिखान्थिजों बाहायजानाय जेरैहाय जोंनि मुलिफोरखौ जों होयोब्ला ज एम्फौ एनलाफोरा थैनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो आबाद मोनसे बा आबाद मावोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि जोथोन लानांगौआ जोंनिनो बिबान अब्लासो जोङो मोनसे रांखान्थि बिखान्थियाव नायनो थाङोब्ला अब्लासो जोङो मुलाम्फा जागोन होनना आं सानो दा आबाद होननानै बुङोब्ला आरो मोनसे खोथाया बेरखांफैबावो जोंहा आबादखौ ओरैबाददि मावनाय जायो जेराव खायसे खायसेया न'आव जानो थाखाय मावो आरो खायसे खायसेया फालांगियारि रांखान्थि बिथिङाव मावनायखौ जों नुनो मोनो दा जों रांखान्थि बिथिङाव एबा फालांगारि फालांगियारि बिथिङाव मावनायखौ नुयोब्ला जोंहा गेदेर गेदेर आबाद मावनानै जोङो गेदेर गेदेर आ जायगा थि एबा गुबुन गुबुन ओनसोलसिम जों ओ गोबां बिबांनि आबाद फसलफोर खौ जों दैथायहरनाय नुनो मोनो ओ जेरैहाय जोंहा जोंनिफ्राय जोंनि ओनसोल जा आसाम ओनसोलनिफ्रायनो गोबां गोबां ओ गुबुन गुबुन हादोराव जोंहा ओ मैगं थाइगं थांनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय खुसेर खुसेर आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा खुसेर खुसेराबो जोंनि ओ आसाम जोंनि हादोर एबा ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोङो ओ दैथाय जानायखौ जों नुनो मोनो खुसेर दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा साहा आबादाबो मोनसे आसामनि मुंदांखा आबाद नङा होनबा नोंथां? दा बेनि बेलायावबो जोंहा साहा बिलाइ एबा साहा आबाद खौ जोङो मावनानै साहा बिलाइखौ गुबुन गुबुन राइजो एबा गुबुन गुबुन हादोराव जोङो दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय दा बेनि बेलायावनो जोंहा औवा आबाद जा औवा बागान खामनानै जोङो जं औवा आबाद खामनानै बायदि रोखोमै जों रां मोननो हायो एबा मुलाम्फा मोननो हायो दा बे बेलायावबो जोंहा रां औवाखौबो जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन ओनसोलसिम दैथायहरनाय एबा ओ फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आंनिया बेनोसै ओ नोंथाङाबो नोंसों नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा गेदेर गेदेर आबाद मावनाय नुनो मोनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना? ओ ना नोंथाङा? औ
औ ओ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों साहा आबाद एबा औवा आबादनि बागै बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौ ओ बांसिनखौनो मावनानैनो नाथाय ओ खाय फाया रांनि आंखालाव बेफोरखौ ओ फाननायखौ नुनो मोनो आरो ओ बे फोरखौ ओ माने खनसेनो फान मा एबा जेरै जोङो मैगं आबादखौ खनसेल' मावनायनि उनाव बेनि उनाव बेखौ जेब्ला बियो बि फाङा रायो बेनि उनाव थैलाङो नङाहोम बा ओ बिदि नङा औवा औवा आबाद एबा बि बिदिनो दंफां लाइफांनि आबाद जा मावो बेफोरबायदि नङा
औ।
जों लोगोसे ओ औवा
औ।
आबादखौ मावनाय। याव मावनाय‌ स समाव जोबोद गोबाव लायो आरो। ओ बिदि गोबौ लानो नाव खनसेनो बेखौ। माराबा राङारि। ऐ आंखाल जायोब्ला बेखौ जोङो मोननो हायो एबा सुफुंनो हायो। बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो ओ जोंनिज जायगानिफ्राय बिदि ओम। गायनायखौ औवा गाय ऐनायफोरखौ। ओ गुबुन जागायाव दैथायहर रो बेजि
औ औ।
जों बायदि बायदिस सिना बानायो। यो आं राङारि आं ल जायोब्ला जों बेफोरनिफाय सु फुंनो हायो एबा बेफोर आबादखौ मावनाया जोबोर मोजां। होनाथ नानै आं सानो आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोर आबादा नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोर आदाबफोरखौ मावनाय
नोंगौ सैथो थारैनो औ औ नोंथांजों। सावरायलायनानै गोबारैनो मोजां मोनबाय। दा नोंथां जोंना समाबो‌ज जानानै फैबाय आसा खालामो नों। थांखौ आरोबाव। उनावलोगो मोनब औवान होनानै गोजोन्थों मोनथां।
गोजोन्थों।